नोंथां
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा ओरैनो फ्रि दंथ'यो दा ना?
औ दङ।
औ। नोंथाङा जुदि फ्रियाव दङब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
सावराय जायो।
औ आयदाया जाहैबाय ओ बिफां लाइफांनि गोनांथि बा बिफां लाइफांनि सायाव आरोना।
औ दे बिदिब्ला नोंथां जागायदो।
बिफां लाइफां होनना बुङोब्लाथ' जोंनो बिफां लाइफांनि जोबोद गोनांथि जायो। जेरै रै ओ बिफां लाइफां गैयाब्ला जों माने ओ सुबुं माहारि बा जिब जुनारफोरा माने हां लानो हानाय नङामोन आरोना नों थां जेरै जोङो ओ बिफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो आरो जों बिफां लाइफांनो कार्बन डाइ अकसार होयो नंगौ नङा नोंथां?
नंगौ।
बेबायदिनो माने ओ बिफाङा आरो बिनि थाखायल' नङा माने माखासे गोबां जाखिनि जोङो बिफां लाइफांखौ ओ बाहायनाय जायो नैबेनि सायावबो जों माखासे गुवारै फंनैसो खोथा रायज्लायजनाय जागोन आर ना नोंथां। औ जोङो बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदाय समनिफ्राय समनिफ्राय माने जोंनिया बेबायदि न'फोरा सिमेथ नि वालनि फाक्कानि नङामोन नालाय
ओं नंगौ नंनायालाय।
समावहाय ओ बिफां लाइफांखौनो ओ बिफांनि जा खुन्थिया ओ नैबेखौसो माने जोङो खुन्थिया बानायफैनो आरोना जाय गिदिर गिदिर बिफां नैबेफोरखौसो ओ आरो जोङो बिफां लाइफां जा गिदिर गिदिर थायो नै बेफोरखौ जोङो माने ओ हाखावनानै जों नो माखासे दाय ओ टेबोल ब्रेन्स नै बेफोरबायदि बानायनाय जायो आरोना।
नंगौ नोंथां।
औ आरो जोङो माखासे जेरै बिफां लाइफांखौ जोङो बन सुनायावबो बाहायनाय जायो। माखासे जोङो आरो बेबायदि ओ मा होनो बेखौबो माखासे जोङो बै जेरै नुयोना माखासे गुबुन गुबुन हादरफ्राव नुयोना जेरै बिफां लाइफां। बिफांजों जोबोद समायना रमायना माने ओ माखासे जोबोद दाम गोसा गोसानि। ओ मा होनो बेखौ फुथुला बानायो नङा होमबाना नोंथां
औ नंगौ।
नै बेफोर माने ओ बेफोरखौबो बानायनो हायो आरोना नाथाय जोंनियाव ओ सोलिथ'वाखै बेफोरो अब्लाबो माने जोङो इन्टारनेटफ्राव नुयोना गोबां ओ बेसेन गोसा गोसा जि माबा बानायो आरोना बेजों।
नंगौ नोंथां।
औ। आरो जोंना ओ न'खर न'फोरनि दर्जा खिरखि बैफोरखौ बानायनायावबो जों माने दंफांनि बाहायथि दंफांखौ बाहायनाय जायो आरोना।
नंगौ।
ओ नोंथां नोंथाङाबो ओ फोरमायदो माखासे जा नोंथाङा ओ माबायदि सानो माबायदि गोनांथि दं जोंनि थाखाय बिफां लाइफांफ्रा।
गिबियावनोथ' बुंनो थाङोब्ला बिफां लाइफाङा जे मानसिनो अक्सिजेन जगायनानै होयो आरो
ओं सुबुं माहारियाबो कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौ। बिफां लाइफांनो जगायनानै होयो।
औ औ।
बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो अक्सिजेनखौल' मोना बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो सायख्लुम मोनो बिनिफ्राय जोंङो फिथाइ सामथाइबो मोनो। खायसे बिफांनिफ्राय जोङो नांगौ बायदियै। मुलि हिसाबैबो बाहायनो हायो खायसे बिफांखौ।
औ हायो औ।
जेरै बुंनो थाङोब्ला निम बिलायाबो। खायसे बेमारिनि थाखाय मोजां।
औ औ।
आरो दुब्रि माना मुनि। आरो थुलुंसिखौबो गगा मोननाय गुजुनायफोराव थुलुंसिनि बिदैखौ सिफ्लेनानै लोंहोब्ला गुजुनाया हामो होननाय खोनादों।
औ नंगौ।
बिफां लाइफाङा मानसिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो संसार जाबोनायाव गोबां सहाय होबोदों जेरैबायदि गोदोनि समाव दिनैनि मुगायाव ओंखारनाय सिमेन्टजों बानायनाय खुन्था गैयामोन बेनि खायनो दंफां एबा औवाखौनो दाननानै गोदोनि दिनाव मानसिफोरा न'नि खुन्थिया बानायोमोन आरो गिदिर गिदिर दंफांखौ हाखावनानै बेनिफ्राय काट बायदिखौ न'नि गोनांथि जानायनि थाखाय बाहायोमोन। न'आव बाहायनाय जेरै न'नि खिरखि दरजा सियार। देक्स बेफोरबायदिखौ जोंङो बांसिनानो दंफांनिफ्राय बानायोमोन।
औ औ
आरो गोदोथ' बांसिनानो दानि मुगायाव ओंखारनाय मिल बायदियाव माइ सौहैनाय गैयामोन।
नंगौ औ औ
आयजोफोरा दिंखि एबा उवालावनो माइखौ संनानै सौनानै संसारखौ जाबोदों आरो। आरो जिरायनो थाखाय खामफ्लाय देक्स बेरेन्सि बायदि गोबां जोङो दिहुननानै लादों। आरो दानि मुगायावबो जोङो नुनो थाङोब्ला गोबां गोरों गोरा मिस्थ्रिफोरनि दिहुननायाव समायना रमायना दंफांनि बक्स फालें आलना टेबोल सफा बायदि बायदि समायना रमायना दिहुनदों।
औ औ
बेफोरजोंबो खायसे जोङो रांखावरिखौ खामायनो हायो।
हायो हायो औ माने रोंगौथि थायोब्ला माने हायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ बिफां लाइफाङा बांसिनानो जोंनि जा जों जामु आदारफोर जायो नैबेखौ माने बांसिनैनो माने होनाय जायो आरोना जेरै जोङो ओ ना बेदरफोरखौल'सो जोङो ओ साननानै ला फिनानै ओ बा बायनानै जानाय जायो नाथाय बांसिन माखासे ओ जामुं जानाय फ्रानो माने बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय गोजा आरो जोंनिया जेरै ओ माइ आबादाबोथ' जोंना फिफां लाइफांनिनो मोनसे बाहागो गोलैयो। ओ जाखिनि जोङो संनाय खावनायफ्राव बाहायो नै बेफोरबो जोंनिया मैगं थाइगंफ्रा बेफोरबो जोंना बिफां लाइफांनिनो मोनसे बाहागो औ। जेरै आरो जोङो फिथाइ सामथाइ होन दाथ' दैज्लां बोथोराव गोबां फिथाइ सामथाइ मोनो। नै बेफोरखौबो माने जोंङो ओ मोनो आरो माखासे फिफां लाइफांनिफ्राय जा फिथाइफोर मोननाय बेयाव माखासे माने प्रटिन बा भिटामिनफोर थायो आरो।
औ नंगौ।
औ आरो ओ जोंनिया माखासे जोङो ओ फिफां लाइफांफोरखौ गायनानैब्ला लाइफांफोरखौ गायनानै जोङो माखासे बेजोंबो माने जोङो ओ बेफार फालांगि मावनो हायो जोङो जेरै मैगंफोर बुरजा गायोब्ला जोङो बेफोरखौ जों फाननानै माने ओ रां आरजिनो हायो बा खामायनो हायो बेफोरबायदिबो खालामनो हायो आरो
नंगौ नोंथां
औ आरो बिफां लाइफांफ्रासो माने जोंनि बुहुमखौ समायना सोमखोर खालामना लाखियो आरो
औ
औ आरो जोंना माखासे ओ बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंना माने जोंनि बारहावायाफ्रा बा आबहावाया माने गुबुंले जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो ना। जेरै ओ बिफां लाइ बिफांफोर गैयाब्ला ओ माने खोब गरम जानायखौ नुनो मोनो आरो जेरै ओ टाउन सहरफ्राव गोबाङैनो बिफां लाइफांफोर बारा नुनो मोननाय जायाना?
नंगौ।
औ बेयाव। बेहाय माने ओ गोबां गरम जानायखौ जों नुयो आरोना। नाथाय जोंनि ओ गामियारि ओनसोलफ्राव माने सोमखोर समायना बिफां लाइफां थायो। जायनि थाखाय माने जोंनियाव माने इसिबां गरम जाया। जों नुनो मोना गुसु बारहावा बारबाय थानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां।
ओ बिफां लाइफांफोरखौ बिनिखायनो जों माने दानफाय नाङा। दानफायोब्लाबो माने जोङो फांसे दानफायोब्ला माने ओ फांनै एबा फांथामखौ जोंङो गायफिननांगौ आरोना।
औ।
अब्लासो माने जोंनि आबहावायाबो मोजां थागोन। बिफां लाइफाङाबो माने थांनानै थागोन। आरो आरो जोङो ओ नुनो मोननाय जायो माखासे बिफांफोरा माने जोबोर ओ बेसेन गोसा गोसानि नुनो मोननाय जायो आरो ना।
औ नंगौ।
जेरैयो बुंनो थाङोब्ला सन्दन, लाल सन्दन बेफोर माने ओ गोबां बेसेन गोसानि आरो ना।
औ नंगौ।
औ ओमफायो दा नोंथाङा जेनेबा ओ बिफां लाइफां दानफानाय बा आबहावाखौ गुबुंले खालामनायखौ हमथानो थाखाय मा राहा ला नांगौ नोंथांङाबो फोरमायनो हागोन नामा एसे
जोंथ' दंफां लाइफांखौ दानफायनायनि थाखाय रैखा खालामनो जेनेबा जोङो खायसे सुबुंनि सहाय लानो नांगोन। जेरैबायदि फांसे दंफांखौ दानफायोब्ला जोङो बेनि सोलाय फांनै नङाबा फांथाम बिफांखौ गायहोथारनांगोन।
औ।
आरो जों गाव गावनो आरो जों गाव गावनो बुजिनाय जानांगोन जे बिफां लाइफां गैयाब्ला जों बोरै थांनानै थानो। बोरै जोङो अक्सिजेन मोननो जों बोरै गरमनिफ्राय- बारग'गोन बेखौ जोङो साननो नांगोन। बिफां लाइफाङा थायोब्लासो जोङो गुसु बारहावाखौ मोनो नङा होनबा।
औ नंगौ औ।
बेनिखायनो जोङो
आरो जोंनिया ओ माखासे लाइफांफोरा गोबां मुलियाव बाहायजायो जेरै सिगांनि समावथ' जोंनिया माने ओ डक्टरफोरनि इसेबां एभेलेबेल गैयामोन नालाय।
औ।
नैबे समाव माने माखासे गोबां ओ लोमजानाय साजानाय नैबेफोराव माने ओ लाइफांफोरखौनो बा हाग्राफोरखौनो जोङो ओ मुलि बायदि बाहायनानै जोङो नुयोमोन आरो बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो
औ नंगौ
औ जेरै जोंना धुब्रि हाग्रा धुब्रि हाग्रायाबोथ' गोबां खामानियाव जोंना बाहायजायोमोन आरो दङ बिदिनो निम मानामु नि सिंग्रि बिलाइ नैबेफोरखौ माने गोबां बाहायोमोन आरोना खर' सानाय गगा मोननाय हाथाइनि ओ मोदोमनि बेमार जानाय नैफ्राव माने बाहायोमोन आरोना
दा
औ आरो हालदै दङ हालदैओ हालदैयाबो हालदैखौबो जोङो बाहायो गोबां खामानियाव बाहायो पाद गाजा नैफोरखौ माने हाइजें नैफोरो माने गोबां बाहायजायोमोन आरोना जोंनियावहाय
नंगौ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैलायबाय
औ औ जागोन दे नोंथां
उनाव समफोर मोनोबा मोजाङै सावरायलायसिगोन
औ गोजोन्थों नोंथां दे